हेलौ ओ नोंथांङा दायो फ्रियावनो दंङना नोंथां?
औ नोंथां आं दा बरथमान फ्रियावनो दंथ'यो।
ओ होनबा नोंथांजों आंङो दसे सम सावरायनो सानदोंमोन आरोना मोनसे टपिक लानानैहाय।
आदसा सावरायजागोन दे नोंथां।
उम जेरै आं मोनसे टपिक लानानै जेखौ सावराय लांदिनि जोंङो जेरै ओ आथिखालनि मुगायाव मोनसे ए आइ फैबाय नंङा होमबा नोंथा मोनसे टेकन'ल'जि गोदान गोदान फैबाय। बिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो ना। गोदोनि आरो दानि दानिखौ लानानै औ। जोंङो बुंनो थांङोब्ला गोदोनि आरि दानि दानि टेक्न'लजिखौ जों बुंनो थांङोब्ला ए आइ फोरखौ जुदि बुंनो थांङोब्ला गोदोहाय जेरै गारि गैयामोन नाथाय आथिखाल खाल मुगाया गोबां माने जों जायखौ नुफेराखै बेखौ बानायनानैहाय मा जोंङो सालायनाय खौ जों नुनो मोनसै आरोबा। बेफोरबायदि जेरै बुंनो हायो मोनसे फेक्ट'रि गोदान खालामनानै गोदान गोनोखोआरिफ्रा मोजां फरायनायजों लोगोसे गियान मोननायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै बुंनो थांङोब्ला जेरै गारि मथर बानायनाय। मोनसे गारि मथरखौ बानायनानै इन्जिनियारा मारै खालामनांगौ बेनि बागै मोजांङै फरायनानै बिजिरनानै मोजां साननानै बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै ओ बाइकआखौनो हमनान लाबाय बाइकआ बोथ' जों गोदोनि समाव बेफोरबायदिनो ओ सिगांङावथ' थावजों खारनायखौ जों नुनो मोनामोन नंङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदिनो मोसौ गारि आरो साइकेलजों सालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय लासै लासै गोदान मुगा फैनानैहाय बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो ओ फेकट'रियाव दारिमिनाव सोनानै गोनोखोआरिफोरा मोजां मोजां बेफोरदि थावजों खारनाय साबानो खारनाय थाव सोनानै बोलो नाङि खालामनाय बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना आसलथे बुंनो थाङोबा बेफोरबायदिनो ओ गारि मथर खालामनो थाखाय दारिमिनाव सोनानै जेरै साखा मोननै सोबाय जेनेबा बाइकआवहाय बेफोरबायदि मोजां इन्जिन सोनानै बिदिनो गासैबो मोजां बानायजोबनानै माने नांगौखिनिखौ होनानै बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ थावफोरजों माबायदि थावा बेनि थाखाय जागोन जेरै बाइकफ्राव पेट्रल सोयो बेफोरबायदिखौ मोनसे ओथ गोनोखोआरिफोरा नागिरनानै बे थावफोरखौ नागिरखांनायनि उनावहाय लैथो लैथोमाफोरनिफ्राय बेखौ बख ख'नानै दारिमिनाव सोफैयो आरोना आरो बे थावखौहाय गोबां रोखोमनि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बे थावनिफ्राय जोङो एलपिजि खालामनायखौ नुनो मोनो दिजेल खालामनायखौ नुनो मोनो पेट्रल खालामनायखौ नुनो मोनो बिजों लोगोसे ओ गोजौ बिरखंआव सालायग्राखौ जोङो बेनि बागैबो खालामनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि गोबां माने नांगौ थिख'फोरखौ बिसोरो जगायनानै माने ओ बानायनानै जोंनो होबाय आरोना थिग बेफोरबायदिनो मोनसे गामिनि मानसिनि रोंगौथिनि गेजेरजों गियान मोननायनि गेजेरजों बेफोरबायदि खालामनायखौ जों मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां माने नांगौथिफोरखौ जेरै गोदोहाय मोसौ गारिजों रोगायोमोन माल माथाफोरखौहाय नाथाय आथिखाल मुगायाव जों नायोब्ला ओ गोदां गोबां गारि गिदि गिद दि ट्राकफोरजों रोगानायखौ जों नुनो मोनसै रेलगारिफोर जोंनो रोगानायखौ जों नुनो मोनसै बुंनो थाङोब्ला सिगां मोसौ गारिजों गोथां मैगं थाइगं जेन'बा मेसें बोथोराव जों अल कफि बान्दा कफि बेजों लोगोसे टमेट' बायदिसिना गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? बिसोरो मा जुदि मोसौ गारिजों लाङोब्ला गोबाव सम लायो जुदि नैजौ ब्रैजौ किल'मिटारसे जुदि थाङोब्ला बेयाहाय जि दिनहालागै लानो नागिरो आरोना मोसौ गारिजों थाङोब्ला नाथाय आथिखालनि मुगायाव जुदि ओ ट्राकफोरनि गेजेरजों लाङोब्ला बेखौ खौहाय मा नैदिन हालागैनि समावनो सहैनायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदि आरोना। मानो होनोबा गोदान माने टेक्न'लजि दिहुननायजों लोगोसे गोनोखोआरि दिहुननायजों लोगोसे माने गोबां नांगौथिफोरखौ दिहुनलांनायजों लोगोसे बेफोरखौ बुथुमनायखौ जों नुनो मोनबाय। थिग बेफोरबायदिनो बे सेवनोरों सेवनो गोनां बुस्थुखौ माने सौवनो जाहाथे दा सौवथों होननानै माने थाबैनो जों लांनायखौ नुनो मोनसै। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो सामब्राम सामब्रामाखौ फोरखौ जों गोबाव सम थानायखौ जों नुनो मोना बेखौहाय जुनथे हमना लायोब जोङो ओ सनब्रै हालागै ब्रै थिन हालाग बेनि उनावनो सहैनायखौ जों नुनो मोनो थाम दिनहालागै। गोजान गोजान ज्लायगायाव लाङोब्ला थिग बेफोरबायदि खालामखौ जों नुनो मोनसे जुदि गोदोनि बायदि जुदि जों सोलियोबा माने बेफोरबायदि मोसौ गारिफोरजों जों सोलियोबा माने गोबाव सम लानानै बेफोरबायदि सेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव नायोब्ला गोनोखोआरि दिहुनाय मोनसे ओ साबानो खारनाय बेफोरबायदि खालामनानै दिडिजेलफोरनि गेजेरजों ट्राफखौ सालायनो हानाय बेफोरबादि खालामनानैहाय जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जों गोरलैयैनो मोनफुंनो हासै आरोना थ'वलासे थिग बेबदिनो आरो बुंनो थाङबोब्ला जों गुबुन बेलायाव नायबोब्ला जेरै मानसिफोरनि दावबायनाय गोजान गोजान जायगायाव थांनाय बेफोराव जों गोबाव सम लायोमोन जे बाथिंफोरजों थाङोब्ला साइकेलफोरजों थाङोब्ला बेफोरबायदि मोसौ गारिफोरजों थाङोब्ला गोबाव सम लायोमोन हमना लायोब्ला। नाथाय आथिखालनि मुगायाव ओ गोनोखोआरि दिहुननाय मोनसे गोदान टेक्न'ल'जिजों लोगोसे गारि मथर साखा खब्रै जेरै कार दङ, बास दङ बेफोरबायदि बाइकफोर दङ बेफोरजों दिहुननाय लोगोसे जोङो दावबायनायाव गोरलैयैनो हान्थिनो हासै आरोना जेरै। जायगा नायावनो होन जेरै जोंनि हमा लायोब्ला नर्थ इस्ट ओनसोलाव जुदि जोङो ओरैहाय ओ शिलं बायदिसिना मेघालया बेफोराव थाङोब्ला मानेओ बाइकफोरनि गेजेरजों थाबैनो सहैनाय एबा गारि मथरफोरनि गेजेरजों थारैनो सहैनानै थाबैनो सहैनानै ओ माने बेरायनो हानायखौ जों मोननो हासै आरोना नङा होमबा नोंथां। नाथाय जुदि गोदोनि सनायोमोनब्ला बेफोरदि बेरायनायाव जों गोबां खस्थ' मोनोमोन। हान्थाामेला खालामबावनो होन। स्कुल कलेज फरायनायावनो होन बेफोरबायदियाव होनो आरोना जुदि कलेज स्कुल फरायसालि। गोजान जायोब्ला बेफोरबायदि जि किल'मिटारसो लायो जायोब्ला माने जों टाइम बायदियाव सहैनो हानाय। फरायफुनो हाया हाया जायोमोन आरोना। बेजों लोगोसे मोनसे गोनोखोरि दिहुननाय मोनसे लामा मोजांजों लोगोसे लामाफोरखौबो बानायनानैहाय। गोनोआरिफ्रा जायफ्रा दालां गैयामोन बेयावहाय। गोनोखोआरि दिहुनाय मोनसे दालांफोर बानायनानै इन्जिनियारफोर बानायनानै। गारि मथर दिहुननायजों लोगोसे जोङो थांलाय फैलायनि राहाखौ मोननो हासै आरोना। नाथाय गोदोनि समाव बेफाथिखौ मोननो थाङामोन गोबां खम जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आरो नोंथाङा फंनैसो बेफोरनि बागै होननो हागोन नामा? गोनोखोयारि दिहुननाय। बेफोरनि मुवाफोरनि बागै।
दा बेफोरनि सोमोन्दैथ' नोंथाङानो गोबांखौ बुंलांखाबाय नोंथां दा आङो जिथुबा नोंथाङा ए आइ नि सोमोन्दै ए आइ जुगनि सोमोन्दै रायज्लायदों आं दाबो बेनि सायाव फंनैसो नोंथांजों सावरायनो। थियारि जादों मानोहोननानै बुङोब्ला। दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा। दानि जुगा गोबां सोलायब बाय माने ए आइ जुग फैबाय जोङो ए आइ जों गावखौनो सोलायहोनो हाबाय। गोबांखौ जोङो होनो हाबाय ए आइ ज लोगो लोगोसे थांफानानै ए आइ नि जुगखौ लानानै जोङो गावखौ दावगालांनायाव।
औ
एसे जौगासिननाय बादि मोनदों नुनो मोनदों। ए आइ आ जोंनो दिनै गोबां। जोंखौ मदद खालामदों। जों रोङैखौ रोंहोदों जों बुजियैखौ बुजिहोदों ए आइया। ए आइ नि थ्रुयै गोबां मान मानसिया सिमार्ट जानो हादों एबा दावगानो हादों। ए आइजों लोगो ए आइ नि लोगोसे गोबां खोथाखौ जों मिथिनो मोन्दों। ए आइ आ दिनै जोंखौ रोङै खामानिखौबो फोरोंदों जेरै जोङो इंलिसनि बेलायाव जोङो दिनै इंलिस। रायज्लायनोब्लाबो जोङो दिनै ए आइ नि थ्रुयै जोङो इंलिसखौबो जोङो रो सोलोंनो हायो। जोङो ए आइजों ओ माखासे भाषाफोरखौबो सोलोंनो हायो बेनि मादाव जोंहा गुबैयै जोंङो इंलिस इंलिस नि थाखाय गोनांथार दा जोङो बेखौ ए आइ जों जोङो ओ सोलोंनो हायो ए आइ नि थ्रुयै आरो ए आइ आ जोंनो गावखौनो ओ मडिफाइद खालामनो जोंखौ खाबु होदों। ए आइ आ जेरैहाय जोङो दिनै माबा मोनसे भिडिय' खालामदों बे भिडिअ'खौबो जोङो ए आइ नि गेजेरजों गाव साक्सेस खालामनो हादों ए आइ नि गेजेरजों जोङो भिडिय' खालामनानै। ए आइ खौ जोङो गोबाङा मोजां खामानियाव बाहायनानै साक्सेस जानायखौ जोङो नुनो मोनदों ए आइ आ जोंनो माखासे ओ माने ओ गावखौ दावगालांनायाव बा गावखौ
सासे
गावखौ माने सिथ्रं सुबुं सिनायथि होनायाव ए आइ आ जोंखौ मदद खालामदों। दा बेनिखायनो ए आइ नि थ्रुयै जोङो गोबांखौ रोंबोबाय गोबांखौ मिथिबाय दानि जुगावहाय। आरो दा गोनोख खोआरि मुगा होन्नानै बुंदों नोंथाङा बे बे गोनोखोआरि मुगायाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय। दा बे समावहाय जोंहा दा
साइन्सनि जुग नङा होमबा? दा बा बे साइन्सनि जुगावहाय जोङो बे ए आइ जों गोरोबफानानै जोङो गोबां खामानिफ्राव जोङो माने साक्सेस जानो हादों जेरै ए आइ आ जोंखौ दानि जोंनि बे साइन्टिस्ट मुगायाव बा साइन्स मुगायावहाय आ सरजाबफानानै ए आइ आ गोबां माने जोंखौ हुफलथा माने आ जाफुंसारनायाव लानानै थांदों आरोखि जोङो ए आइ नि थ्रुयै माने बे साइन्स नि मुगायावहाय गोबांखौ रोंदों रोङि नङा जेरै गारि मथरनि बेलायावबो दिनै बेबायदिनो गोबांथार आ माने खारग्रा माने थाव दिजेलफोरजों खारग्रा बेफोरनि सायावबो ओ ए आइ नि थ्रुयैनो जोङो नायनानैहाय ए आइजोंनो सोलोंनानै जोङो माखासे आगजुफोरखौ बानायनो हादों दा थिग बेबायदिनो ओ ए आइ आ दिनै जोंनि ओ जोंनि बे समावहाय फैनानै माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने मोजां फारसे बा जौगानायाव फारसे आ बिराद सापर्ट खालामदों नोंथां दा आंनि मिथिनाया बेखिनियानो
औ।
आ आरो गोबांथार दंबावो ए आइ नि सोमोन्दै रायज्लायनोब्ला। होननानै बुङोब्ला ए आइआ दा मास बि जोंनि थाखाय गोबां इमपरटेन्ट एप्स बे ए आइ आ बे ए आइ नि थ्रुयै जोङो सिक' एप्स डाउनलड खालामनानै जोङो दिनै इंलिसखौबो सोलोंनो हायो आरो गावखौ समायना खालामनो। थाखाय बे ए आइ नि आइ नि ए आइ नि थ्रुयैनो जोङो ओ माने फट'फोरखौबो इदिट खालामनानै समायना खालामनो हायो आरो जाय बुस्थु नङा बेखौ जोङो ए आइ जोंबो खालामनो हायो। प्रुफ होनो हायो आरोखि। ओ खेथ नाथाय ओ ए आइ जों खालामनाय फट' बा भिडिअ'फोरखौ जों हमनानै मोनखायो जे बे ए आइ सो होननानै आरोना नोंथां। आच्छा नोंथां अब्ला सम जानानै फैबाय आरो नोंथांजों आङो गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सा सावरायनो थाखाय कल खालामगासिनो दङ अके हेलौ
औ नोंथां।
दे होमबा सम जानानै फैबाय दोन्थ'लायनोसै नामा?